नोंथां
खोनादों ना
खोनादोंना औ नोंथां खोनादों अ
बिदिबा दिनै जोङो मोनसे टपिक लानि नामा नोंथां जोंनि बर' ट्राइबेलफोराव मा मा सोलियो मारै बेनि बागै एसे सावरायनाय नामा नोंथां
औ जायो नोंथां नोंथाङानो जागायजेनदो नामा
अ दा मानि बागै लानो
अ बिनिथ' जायो नोंथां जेखिजाया लाब्लानो जाबाय नोंथाङानो
अ होमबा आबादनि बागै लानि नामा
औ जागोन दे
जोंनि दा बर' हारियाव बर' ट्राइबेलफ्रा मा मा आबाद मावनानै जायो बेनि सोमोन्दै जों बेखौ सावरायलायनोना नोंथां अ होनबा आं दा जागायनोसै ना जोंनि बर' जोंनि बर' ट्राइबेलावथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबादजों सोलिबोनानै ना सोलिबोनाय हारि खेथि आबाद खालामनानै जाबोनाय हारि होननानै जोंखौ मिथियो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनाय होनोबा बर'आ ओंखाम आबादखौ माइ माइखोनो होननांगोन ना
औ
माइखौ जोङो बर' हारिया माइखौ ओखोम आबाद खालामनानै जायो बिजोंनो जों न'खर खुंनाय होनोबा जोंहा माइयानो गोनांथार
औ
दा बर' हारिया माइजों माने न'खरखौ सोलिनानै थायो न'खरखौ सालायनानै थायो आरो फिसा फिसौखौ जानाय फिसा फिसौखौ फोरोंनाय माइ आबाद खेथि खेथि खालामनानैनो आबाद मैगं आबाद माइ आबाद बेखौ खालामनानै न'खरखौ खुंलाङो आरो फिसाफोरनि ना फरायनायनि थाखाय थाखा फैसा रां नांगौनि बेलायावबो जोङो बे आबाद मावनानैनो आबाद खौ जोङो फाननानै जों बेफोरजों माने ओ फाननाय इनकाम फैसाजों जोङो माने गथ'फोरनि फरायनाय न'खर सलायनायाव बाहायनो हायो आरो जोङो दा थिं आबारखौ मोननै रोखोमै आबाद खालामनाय जायो मेसेंनि आबादा ओ गुबुन जायो आरो दैज्लां बोथोरनि आबारा गुबुन जायो मोननै दैज्लां बोथोराव जों माइखौ बांसिन आबार खालामनाय जायो आरो फोरखौबो खालामनाय जायो मैगंखौ दा दैज्लां बोथोर होनोबा जों मैगङा ओ खुमब्रा फोल्ला जिंखा ओ खांख्रिखला माने ओ केरेला
औ
फि ओ भिन्दि सबायबिमा बिसोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो दैज्लां बोथोरनि मैगंफोर बा
उम
बे मैगंखौ जों दैज्लाङाव बारा जानो थाखायल' बाहायनाय जायो मावनाय जायो माइ खौ बांसिन मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव माने या जोंनि नै न'खर खुंनायावबो गोनां
उम
मुवा होनजायो माइ नङा सालायनाया एसे माने ओ दिगदार जायो आरो ओंखायनो जों हिसाबै जों माइखौ मैखोम खेथि खालामो आरो मैगंफोरखौ खालामो मैगंखौ थेवबो जों दैलाङाव बांद्राय खालामनाय जाया आरो माइ गायनांगौ जायो गायनायाव गोबां खस्थ' जायोना
औ
फासावनो जोङो माइ गायनो होनबा माइ आबाद मावनो होमबा जोङो फार्स्टआवनो माइ मुथिखौ रेदि खालामग्रोनांगौ जायो माइ जोलैनि थाखाय माइ मुथि लाग्रोनांगौ जायो माइज्लि खालामग्रोनांगौ जायो जों माइज्लिखौ जेथिखा माइ फोनो नागिरो होमबा जोङो माइखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो सप्तासे सप्तासे सोमखांनायनि उनाव जोङो बोखांनानै दोननाय जायो जेखालि बोखां नानै दोनो होमबा गाजा बेरो जों गाजा बेरहोनांगौ जायो माइ माने खोथिया फोनो थाखायबा गाजाफोर नांगौ जायो ओमफ्राय गाजा बेरखांनानैसो जोङो माने फोनायनि थाखाय हाफोरखौ थि खालामो हा जोङो फासावनो आलि दाननानै लाग्रोयो आलिफोरनि हाग्राखौ साफा खालामनानै खोनानै लाग्रो बेनिफ्राय जोङो हालौ फिनसे हालौग्रोयो फिनसे हालौवखांनानै आरो फिननै फेनथामसो हाले एवबावखांनानै जों हाखौ साफा दुल दुल खालामो हाथरफोरखौ बुख्रुबजोबनानै साफा मिहियै खालामनानै लागोरो बेनिफ्राय आरो मै होनानै लागोन लासै थाव मै होखांनानै सानसे सानसे जोङो माइखौ फोनो लानाय जायो माइ बेखौ फोखांनानै जोङो आरो मास मोनसे नेनाय जायो माइ जौनायनि थाखाय आरो माइ जौनायनि थाखाय जों हासारबो बाहायनांगौ जायो बा माइया जौनो थाखाय मोजां माइ जानो थाखाय गोबोर जों मोसौनि खि गोबोर सिखौनो गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय बेखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो दानि जुगाबावथ' एसे मेडिसिनबो बाहायनाय जाबाय माने गला दखाननिफ्राय माने जों बाहायनाय मेसिनजों दिरुनजानाय हासारफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनबाय दानि जुगाव गोदो गोदो आइ जोंनि आबै आबौमोननि सोलिबोनांगौ जोङो मोसौखौ मोसौ हासारखौनो नुनो मोनबोनाय खोनानो मोननाय आरो मोसौ बाहायनाय
ओं
आरो बेजों खोथियाखौ जों मास मोनसे नेगोन मास मोनसे नेखांनायनि उनाव
उम
गायनो थाखाय फुगोननानै लागोन गायनायाबो मोननै नेम थायो मोनसे खासिया गायनाय मोनसे आरो गाय गुबै गायनाय मोनसेखौ दाइरेक्ट जोंङो दलहा हाफ्राव गायनो थाखाय खासिया खासिया गायनानै लाग्रोनांगौ जावैनानै लाग्रनांगौ जायो
उम
खासा खासा गायनाया जाहैबाय मथा मथा गिदिर गिदिर होनानै खाथि खाथि जाब जाब गायनाय जायो बेखौ जोंङो गोजौ जाथों होआ जाथों दला हायाव गायनो थाखाय आ ओमफ्राय जाहाथे दल हायाव गायबा माइआ थैया आरो दै हासायबाजासे गोदोनानै थैया बे हिसाबै जों राहोनाय जायो आरो खासिया गायनानै खासेया जाबाय जों खोथियायैनो गायनाय जायो
उम
गायनायखौ जोंङो दडाइरेक्ट गाय गुबै बोरि हायाव दडाइरेक्ट गायनाय जायो खासिआ नांलाया बानि थाखाय
उम
बोरि हायाव गायनोबा जोंङो गायगुबै गाय गायनाय जायो डरेक्ट खोथिया हिसाबै जोंङो
आसार मासनि सिगां सिगांनो आमथिसुव जानाय इसेबां एसे आंङो बोरै हाबाखौ गायनानै लागोरो
औ औ
खोथिया डायरेक्ट खोथियैनो गायनानै लायो आरो आरो
मेसें आरो मैगं मैगंनि बेलायावबा जोङो
औ
माने
औ नोंथांमोनावहा औ
बेखौ गायनाय जायो आरो मैगंङा गावनि न'आव जानो थाखाय
औ
द नोंथांमोनथिं दा मा मा आबाद खालामो बेखौ नोंथांङा फोरमा
औ जोंनाथिंबो बिदिनो जेरै नोंथांङा बुंलांदों बिदिनो माने दैज्लां बोथोराव जे आबाद मावनायखौ जों नायोबाथ' दैज्लां बोथोराव माने ओ-ओ माइ आबादखौनो जोंङो हमनानै लानो हायो आरोना माने गिबि माने गाहाय आबाद होननानै बुंनो हायो आरोना जोंङो माइ आबादखौथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो माने जोंनि जानो जे थांनानै थासानदियाव जानो नांगौ हिसाबै माने माइ आबादखौहाय ओ जोङो मावो आरोना थ माइनि अनगायैबो माने जोङो गुबुन गुबुन आबादफोर मावो बेफोरखौहाय जोङो माने मेसें बोथोर बा दैज्लां बोथोरबाबो माने दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय खौ नुनो मोनो आरोना त' माइ आबाद खौथ' जोङो माने बिदिनो दायो एसे सोलायनाय नुबाय माने सिगांहाय जेरै जेरै नोंथाङा बुंदों सिगांहायथ' फुंनिफ्रायनो बिदिनो माने मोसौ होलांनानै बिदि आवाजफोर खोनायोमोन बा बिदिनो ज' ज' थांनानै दुब्लियाव गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनोमोन हाल एवनाय मोसौजोंहाय हाल एवनाय आरो दा बे फोर हाल एवनायखौहाय जोङो माने खमैहाय नुनो मोनसै आरो ना त' सिगांनि स समाव जोंङो मोनथियोमोन नै गामि मोनफ्रोमबो नै मोसौ होलांबाय हाले एवनो थाखाय जोंङो फुं फुंङाव सिखारनानैनो माने माइफोरखौ गायहैयोमोन आरोोना दा बेखौ इसे सोलायनाय नुनो मोनदों सिगांनि सम माव जों फुं फुङाव सिखारनानै खोमसि ल्सिंयावनो सिखारनानै थांनानैहाय माइ गाय हैयोमोन आरोना बा फुहैयोमोन बा हाल एवहैयोमोन नाथाय दायो जुदि नोंथाङा खामलाफोर लानानै गायहैयोबाबो माने एसे सानजौनानैसो ओंखारनायखौ नुनो मोनसै आरोना औ औ सिगांनि समावहाय जेसेबांनाखि खम समनि गायोमोन दायो ओम ओम बोथोर लायैनि बोथोर सोलायबोनायजों माने ओ बे फैसानि बिबाङाबो माने बांलांनो हमबाय आरोना औ औ आरो हाल एवनायनि बिथिङाव जोङो नायोबा सिगांहायथ' जोङो हाल बिदिजोंहाय एवनायखौ नुयोमोन माने मोसौ गथ'फोरजों नाथाय दायो बेफोरखौहाय नुनो मोनला आरोना नोंथां माने खम जालांबाय आरोना माने बांसिनै जोङो दायो जे बै जे बिगियानारि आदबजोंनो जौगानाय जे औ औ बे ट्रेक्टरफोर बा ओ आ मेसिन फोर बेजोंहाय माने बांसिन हाल एवनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो सिगांनि समावथ' हाल दाननायबो
औ
बिदिनो गोदोनि समावहाय जेरैबायदि इ, जोङो जेनेबा नोंथाङा जे बुंबाय हासार होनानै मोसौनि हासारफोरजोंनो जोङो आबादखौ मावोमोन नाथाय दा आबाद मावनायखौ जोङो नायोबा माने मोनफ्रोमबो न'ख खरावनो माने मोसौआ मोननो थांला नालाय मोसौखौ दा खम जालांबाय थ' मोसौ नि जायगायावहाय जोङो माने मोसौनि हासारनि जायगायाव जोङो माखासे रासायनारि हा सार होनानै आबाद मावनायखौ जोङो नुयो आरोना नोंथां
अ
दा बेनि थाखायनो बिदि मावनायनि थाखाय जोंनावहाय माने देहाफोरावबो माने एसे जेसेबां जोरनांगौ बा ओ जेसेबां नोंथाङा
अ हेलौ नोंथां
बांसिनैहाय जोंखौ नुनो मोनो
औ औ
बै
औ औ
खानस्रिनि हासार बेफोरखौ जों
औ औ
नालाय हासारखौ बिदि गुबुन गुबुन आबादफोरजों नोंथाङा